खोनादोंना? आं बे समाव आङो ओ नोंथांजों ओ मोनसे खोथा ओ फोरमायलायनो होननानै ओ फन खालामनाय जादों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
नोंथां हागोन
गिबियावनो बेलासिनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय आङो बे समाव नोंथांनो फोरमायनो सानदों जे जोंहा बर' हारि हिसाबै गोबां दोरोङारि जानाय लोंनायफोर थायो नङा होमबा औ बि आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथां जोंहा जोंनि हारिनि बा जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा जोङो गिबि गिबि आदार हिसाबै जोङो माखौ जायो ओंखामखौ जायो नङा होमबा नोंथां जोङो बे ओंखामखौ जोङो मानिफ्राय मो नो होननानै बुङोबा माइ आबादनिफ्राय मोननाय जायो जोङो बे माइ आबादखौ जोङो ओ आथिखालाव गोबां बिरोंदामिनजों गुवार गुवार बा गोबांथार दिहुनथाइ दिहुनना दिहुननानै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो बिनिफ्रायनो माइरं मोननानै जोङो आदार हिसाबै ओंखामखौ जायो। नाथाय बे ओंखामजों ओंखामखौल' जानानै जोङो थांनानै थायो बे नङा जोंहा ओंखामजों लोगोसे माखासे गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
बेनि गेजेराव जोंहा दङ अनला ओंख्रि आरो मा सबाय ओंख्रि अनलाखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमाव जानो हायो अनलाजों दाउ अनलाजों मेवाइ अनलाजों अमा गोरान अनलाजों खख्लिं गुबुन गुबुन मैगं-थाइगं लानाय जोंङो जानो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
दानिया जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो अनलाखौ ओरैबायदि संनाय जायो जे अनलाखौ जोङो माइरंनिफ्रायनो दिहुननाय जायो माइरंखौ जोङो दसे सम सोमनानै गुरै खालामनानै जोङो बेखौ मा खालामो ओ देग्लिनानै बा उनग्लिनानै जोङो बेखौ अन गुन्दै खालामनानै लायो बेबायदिनो बेदरफोरखौ होयोबा जोङो एवदुमनानै दस्रा जायगायाव दोनथ'बाय बेनिफ्राय जोङो सामब्राम सुमब्राम बा बानलुफोर मस्लाफोर एवद्रबनानै जोङो बेयाव दै हरबाय बिनिफ्राय जोङो मोजाङै गोदौ होबाय बेनिफ्राय जोङो मा खालामबाय बेखौ अन गुन्दैखौ मोजाङै फ्रि फ्रि हरनानै खोस्लिजों एरबाय थानानै जाहाथे गोदोआ जोङो बेखौ खारै होनानै आरो बेबायदिनो बेदरखौ उनाव गोदौहोखांनानै हरनानै आरोबाव मोजांसिनि गोदौहोनानै जोङो मस्ला हारिनि लाइफांफोर बा मस्लाफोर होनानै जोङो संख्रि बायदिसिना साखिनानै खांनानै जानाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो अनलाजों लोगोसे अनलानि अनगायैबो जोङो गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मख'नो हायो जेरै सबायाइ साम' सबायाइ दाउ ना नोंथां हेल' नोंथां औ आरो जोङो बेबायदिनोमा नाफाम ना जोङो नाफाम होन नाफामखौबो जोङो मिथिनो हायो। जेरै जोंहा बर' हारिया जेद थिग मोननानै दङ औ नंगौना बेबायदिनो जोङो सबाइ ओंख्रि होननानै बुङोबा सबाइ ओंख्रिखौ ओरैबायदि संनाय जायो जोंहा सबाया जाहैबाय मोनसे फसल सबाया मोनसे गावनो सबाइ हारिनि फसल होननानै बुंखायो जोङो
औ औ
-थाया फिसा फिसा आरो सोम गोसोम फाख्रा जायो बियो मोनसे मानलाग्रा लाइफां बिनिफ्राय जोङो सबाय आबादखौ जोङो मावनो हायो जाहैबाय मोनसे फैलाव दुब्लियावना बे सबायाइ आबादखौ जोङो मावबाय मावनानै जोङो सबाइ आबादखौ दिखांबाय दिखांनानै जोङो बे सबायाइनि बेगरखौनो जोङो मा खालामो ओ गिबियाव एसे फोरानस्रोनानै आरो बिनि उनाव एवदबनानै जोङो उनग्लिनानै बेखौ जानाय हानायसेबां खालामो आरो बेबायदिनो ओंख्रि संनानै जायो सबाय ओंख्रि संनाय होननानै बुङोबा जोंहा गिबियाव जोङो मा सबबायखौ उनग्लिनानै लानांगौ बेनिफ्राय जोङो माजों संगोन बा ओरैनो संगोन बा जोङो सबायाइखौ रुनानै लाग्रोबाय बिनिफ्राय जोङो सागं बा दालि खाथा होननानै बुङो जायखौ जोङो बेजों नानै मोजाङै साग्लिनानै लाबाय आरो बेखौ जोङो मोनसे दोनग्रा जायगायाव दोनथ नानै जोङो सारायखौ जांफिननानै थाव होनानै बेयाव सामब्राम सुमब्राम होनानै एवदबनानै जोङो बेयाव होसननानै जेरै जायखौ जोङो समबार होनाय होनना बुङो होसननानोय बेनिफ्राय जोङो मोजाङै गोदोव होनानोय बेदर फोर होयोबा होसननानोय बेनिफ्राय जोङो ओ मसलाआरिनि लायफांफोरखौ होनानोय ओ नांगौसेबां जफायनानोय जानाय जायो अरो बिबादिनो गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ जेरै नाफाम नाफाम जोङो एसे सिगाङाव बुंदोंमोन नाफाम नाफामाबो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेखौ जोङो नानिफ्राय बानायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां। ओ नाफामा जाहैबाय ओरैबायदि मो गोनां ओंख्रि। जोङो बेखौ जायोबा जोबोद मोजां मोनो आरो जोङो बेखौ सङोब्ला जोङो दाब दाब जायगायाव मोदोमफुंहैयो जोङो साखाथियाव ओ साखाथियाव थानाय न खाथिफोराव जोङो मोदोमनायखौ मोननो हायो आरो संनाय समाव। बेबायदिनो जोङो नाफाम होननानै बुङो बा फामखौ जोङो ना गुबैयै ना गोराननिफ्राय जोङो नाखौ जोङो ओ सारनाय बा हमनाय आदबजों गुबुन गुबुन आदबजों जोङो नाखौ दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो बेखौ फोराननानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ देनानै बेयाव ओ बेबायदिनो थास' बायदिसिना होनानै जोङो नाफाम बानायनाय जायो देग्लिनानै जोङो बेखौ बयेमाव बा औवा हासुङाव सोनानै बेखौ माखासे दान दोनहाबनाय जायो आरो बेबायदिनो बियो सेवनाय खान्थिजों बियो नाफाम जायो आरो। बेबायदिनो माखासे सम जाजानाय। सेबां दोननानै जोङो बेखौ मा खालामो ओ बेखौ जोङो जाजानाय एसेबां जायो जोङो बेखौ संनानै जायो संनायाव ओरैबायदि नेमजों जोङो सङो ओ गिबियाव जोङो सारायखौ फुदुंगोरबाय बिनिफ्राय थाव होबाय। बेनिफ्राय जोङो सामब्राम बानलु होबाय आरो बिनिफ्राय जोङो नाफामखौ हरनानै एवदबनानै जोङो दै एसे होनानै मोजाङै गोदौहोनानै दोलो दोलो खालामनानै मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ होनानै बा मस्लाफोरखौ होनानै बा सामब्राम गुफुरफोरखौ होनानै जोङो। ओ गोथाव गोथावै जोङो जायो आरो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो नाफामनि गायैबो जोङो गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ जोंहा जेरै नारजि अमा बा नारजि बे बे ओंख्रिखौ जोङो मखनो हायो नार्जि होननानै बुङोबा जिया मोनसे लाइफांनिफ्राय जायो जेरै फाथो लाइफां फाथोनि बिलाइखौ जोङो फोराननानै नार्जि महरै जानाय जायो नङा होमबा नोंथां। खौ जोंङो ओरैबायदि संनानै जायो ओ गिबिआव जोङो नारजि बिलायखौ फाथो बिलाइ खौ जोङो नारजि बानायो फोराननानै आरो बे नारजि बिलायखौ जोङो मा खालामो सोमनानै मोजाङै सिफ्लेनानै सुनांगौ बिनिफ्राय जोङो बिखौ रुनानै साग्लिगोरनांगौ बिनिफ्राय जोङो ओ जेरै दसरा गुबुन ओंख्रि फोरखौ संङो सामब्राम सुमब्राम होनानै जोङो खौ होसनफिननानै मोजाङै ओ फोमोननानै जायो आरो नङा होमबा नोंथां। अ नोंथाङाबो बेबायदिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
बर'फोरनि गेजेराव जाजानाय अनला आरो सबायनि अनगायैबो जोङो बर'फोरनि साफ्रोमनिबो नखराव जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेनि मुङानो जाहैबाय जोंनिया खारदै खारै ओंख्रि खारदै खारै ओ ओंख्रि जोङो ओ गोबां नाफोरजों जानाय जायो आरो जेरै ना गोरानजोंबो जानाय जायो जोङो आरो नाथुर जुनाय बेफोरबायदि नाथुरफोरजोंबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो ना गोथांजोंबो जों खारदै खारै ओंख्रिखौ। जानाय जायो आरो बे ओ ओंख्रिखौ जोङो संनो गोबां जा जोंनि नखर एबा न खाथियाव मोननाय बेफोरबायदिनो गोर ओ गोथां लाइफांफोरखौ जोङो बुथुमनानै ओ संनाय जायो जेरै ओ जोंनिया ओ थाबाय जोंना सजना बिलाइ बेनिफ्राय बुथुवा ओमफ्राय बेदिनो गोबां जा न' खाथियाव खानानै मोननाय बिलाइ थां बिलाइ बेफोरखौ जों हो लिरनानै बे खारदै खारै ओंख्रिखौ जोङो संनाय संनाय जायो आरोना। ओमफ्राय खारदै खारै संनो थाखाय जों गिबियावनो जोङो ओ बेफोर जा गोथां मैगं बेखौ बुथुमनानै लाबाय बेनि उनाव जोङो ओ फारसेसे फारसे साइडखो जोङो जा ना बेखौबो जोङो मोजाङै एवफ्रामनानै लाबाय बेनिफ्राय नाखौ मोजाङै खामना लाखांनायनि उनाव फारसे साइडखि जोङो सारायखौ जाननानै होबाय बिनि उनाव जोङो ओ थाव ओ थाव एसे होनांगौ जों खारै ओंख्रिबाबो ना बिनिखायनो जोङो थाव एसे फुंनिफ्राय आरो एसेबां बुरजायबाय बिनि उनाव जोङो ओ जा जोंनि गोथां मैगं बेखौ एसे एवदबनानै लाबाय बिनिफ्राय जोङो दै एसे होनानै ओ बेखौ जोङो मोजाङै एरनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो बेयाव मस्ला मस्लि गोबां ओ जों न'आव मोननाय मस्ला बेफोरखौ जोङो होनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला ओंख्रिया नावमान जबगोन अब्ला बै समाव जोङो नाखौ होना हाबाय आरो ना जाहाथे नाया गेब्लेया बेनि थाखाय। थाखाय एसे मोनहांदब जानायनि ओ गेजेरावनो जोङो बे नाखौ होयो ना होनायनि आवगायावनो जोङो खारैखौ होग्रोनायखौ होग्रोनाय जायो बेनिफ्रायसो जोङो नाखौ होनाय जायो बेनि उनाव दसे सम खोबना दोननायनि उनाव बेयाव जोङो ओ ग्लब ग्लब गोदौनाय नुनो मोनगोन बेनिफ्राय ग्लब ग्लब गोदौनायनि उनावनो जोङो ओ जेब्ला दैया ओ रानसेबगोन अब्ला जोङो बेखौ जानो हानाय जानानै फैयो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ बेफोरबायदि गोथां मैगंजों संनाय खारदै खारैफोरजों जोङो ओ बाथोना थादेरोब्ला जों जोबोर गोथाव एबा खवहाबनाय मोनो बेफोरनि गेजेरावनो जों बर'फोरनि गेजेराव गोबां ओ जानो गोथाव बाथोन जायनि मुङानो जाबाय गांजेमा बाथोन बेखौ जोङो ओ जानो हायो आरोना। गांजेमाखौ जोङो ओरैनोथ' ओ दैज्लां बोथोरावसो ओ बांसिन मोननाय जायो। मानोना दैज्लां बोथोरनि समाव ओ बियो दुब्लिफोराव गोबाङैनो ओंखारनाय जों नुनो मोनो। गांजेमानि अनगायैबो जोङो एंखावरि बेफोरखौबो जानाय जायो आरोना। ओ गांजेमाजों जोङो मिलाय गदेर बेखौ जोङो लगायनानै जानाय जायो आरो बाथोन देनानै ओ खायफा सुबुङा जा जोंनि एंखावरि बाथोन बेखौ ओ जानो गोथाव मोना नाथाय खायफा सुबुङा बेखौ ओ जोबोरैनो गोथाव मोनो आरोना। बिनि अनगायैबो जोङो नारजि जा बर'फोरा बांसिनानो जोंनिया खारै ओंख्रिखौ जानाय जायो बेनि ओ जा खारै बानायनाय ओ बेखौ माबोरै बानायो आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायनो सानदों जोंनिया खारैखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ थालिरखौ दानफायनानै लायो। ओ जा जोंनि थालिर बिफांनि जा मादा बेखौ मोनब्ला जोङो साबसिन सिन जायो आरोना। मानोना मानोना बियो ओ जा दंफां थालिरनि बिफां बिनिफ्राय मोजांसिन ओ खारै जायो आरोना गोबाबसिन जायो बेनिखायनो जों मादाखौबो लायो आरो थालिर बिफांखौबो लायो बेनिफ्राय मोनसे मोजां बिदुं गोनां एबा सान्दुं नांनाय मोनसे फोथाराव जों लाना थांनानै बेखौ मोजाङै दानखावनाय जायो आरोना फिसा फिसा जाहाथे सानदुंङा बेखौ खम समनि गेजेरावनो बेखौ रानहोनो हायो बेनि थाखाय जों बेखौ एसे फिसा फिसा ओ सिनखावनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय बेखौ जोङो थाम नै दान एबा से दानसोनि गेजेराव जोङो बेखौ ओ बोथोर लानानै बोथोर सोनारो बेयो से दान एबा नै दाना जेब्ला बे खारिया रानगोन अब्ला जों बेखौ जमायै बुथुमनानै ओ थाइसे जायगायाव दोनानै बेखौ जोङो ओ अर लागायना होनाय जायो आरोना। अरखौ जों लागायना होनायनि उनाव ओ बेयो जेब्ला सेवहांगार जागोन अब्ला बेखौ जोङो सुहोनो थाखाय दोननाय जायो जेनेबा बेयाव नांनाय अरखिफोरा जाहाथे गोमोरलाङो बेनि थाखाय दसे सम जोङो बेखौ हुथुमनानै दोननाय जायोना। बेनिफ्राय जोङो अरा जेब्ला ओ बे खारैयाव गोमोरलांगोन अब्ला जों बेखौ लाना फैनानै न'आव खारै महरै जोङो जानो हानाय जानानै फैयो आरोना ओ खारै ओंख्रिखौ जोङो बर' फोर गोबाङैनो जायो आरो बर'फोरनि न'खर साफ्रोमबोनि न'खराव जों दा खारै ओंख्रिखौ जा खारै बेखौ जोङो मोननो हायो आरोना। खारैनि अनगायैबो जोङो ओ थावनि ओंख्रि बर'फोरनि गेजेराव ओ जानायखौ जोङो ओ गोबां खम नुनो मोनो आरोना ओ। बिब्दिनो जों खारै ओंख्रिखौ गोबांसिन जानाय जायो।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
जोंहाथ' ओ बेबायदिनो सावरायबाय नोंथां साबायखर थाबाय बे ओ आं